हेल'
खुलुमबाय नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खुलुमबाय नोंथां खोनादों
दा आं नोंथाङा रालायनो आंजों टाइम सम होनो हागोन ना दसे?
औ दसे होनो हागोन
दा अब्ला आं नोंथांजों मोनसे गोनां माबानि सायाव आयदानि सायावहाय सावरायनो
औ
थांखि लादों नोंथां अब्ला सावरायजागोन नोंथां ना नोंथांजों औ अब्ला जोङो आबाद मावनाय जायखौ जोङो आ जोंनि बर'फोरा आबाद मावनानै जायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नोंथां दे
औ औ
दा नोंथांनो आङो फोरमायनोसै एसे ओ जों आबाद आबाद होनबाथ' मिथिखागौ नोंथाङा जों सुबुं माहा रियानो एबा जों बर'फोराबो आज' बर'फोरनि अनगायै जोङो गोबां मानसि हारियानो मा आबादनि सायावसो थांनानै थायो बा नों आबादानो जोंनि जिउ होननानैबो बुंजायो।
औ
दा आबाद गैयाब्ला जों मा जोंनि जिउआबो गैया जों थांना थानोबो हाया औ दा आबाद, आबादा अनेक रोखोमनि दङ' नोंथां ना? ओ जेरै ओ माइ आबाद, फाथो आबाद, जुंखाम आबाद, ओ इदिनो मैगं आबाद दाउ अमा फिनायनि आबाद। गोबां सानथ्र'हायै आबादफोर दङ' नोंथां दा बेफोरखौनो मा आबाद होननानै बुङो। दा बुंनो थाङोब्ला नै आबादा गाबा गाव बोथोर बाय बोथोरबो दङ' जेरखम दैज्लां बोथोराव माइ आबाद जायो। मेसें बोथोराव आलादा आबाद जायो थिग बेबायदिनो दा मा जोंना गरम बोथोर ना दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जों आं माइ आबादखौ गायो होननानै जों बयबो मिन्थिखागौ दा बयबो गायो नोंथाङाबो गायो जानांगौ आरो जों मानसि हारियानो मा आबादखौ मावो। दा ओ माइ माइ आबादखौथ' मिथिखागौ नोंथाङा। माइ होननानै बुङोब्ला मा? जोङो मा माइखौ जानानै मा थांनानै थायो। माइनिफ्राय मा जायो माइरं माइरंनिफ्राय मा जायो ओ जों बेखौनो जायो आरो बेजोंनो जोंनि दे जिउआ बा देहाया फुंनानै जोङो गोहो बोलो मोननानै संसाराव थांना थायो। दा थिग बेबायदिनो माइआ मानिफ्राय सोमजियो आरो माइआ मा मा खामानियाव जोंखौ जिउ खुंनायाव मदद खालामो बे आबादा आं बेखौहाय नोंथांनो ससेबाबो खिथानोसै नोंथां। दा माइ माइखौ होनदों माइखौ जोङो गिबियावनो मा हाखौ फोमोनग्रोनानै मा जोङो ओ बेखौ दैआव सो सोमना लाग्रोनानै माइ फिथाइखौ जोङो मा बेखौहाय हाब्रुआवहाय फोयो। फोनानै जोङो बि दिनो दसे सम बिदिनो ओ थामजि दिन नैजिबा दिन नै नै
औ।
अनेक रोखोमनि आजिखालि माबा दङ'ना मा होनोमोनलाय? ओ माइफोर दंसैना। सोरबा सोरबा थामजि दिनावनो सोरबा सोरबा नै दान बिदिनि गेजेरावहाय जोङो माइया देरोब्ला जों बेखौ फुयो। फुनानै मा जोङो आरो मा ओ दुब्लियावहाय जोङो हाल एवनानै हाखौ फोमोननानै बेखौ फुनानै आरो गायो। गायनानै मा बिदिनो बिनिफ्राय जोङो माखासे सम खोन्दो नेनानै माइ जायो।
औ नोंगौ।
बे माइ जानानै मा जों मा खालामो बेखौ जोङो हायो हायो। हानानै मा जोङो बेखौहाय ओ फोरानो। फोराननानै मा जोङो बिनिफ्राय ओ जिगाब ओंखारो जायखौ होनो जों माइनि जिगाब माइ बिफांनि जिगाब। बे जिगाबाबोदि खामानि होयोदि मोसौ मोसा जानाय बा ओरै ओ आबाद मावनायावहाय बिदिनो हाग्राखोरखौ फोथैनाय बेवहायनो माइ जिगाबाबो बेबो मोनसे खामानि होबाय। आरो दंबावो मा बिनिफ्राय माइ माइखौ जोङो मा ओ फोराननानै बा गाबा गाव बाख्रियाव सोयो। बाख्रियाव सोनानै जोङो एखौ नांगौ जायोब्ला जोङो बिनिफ्राय बरननानै जों माइखौ लामनानै ओ मिलाव हैनानै ओंखाम नि महर मोनो। दा
औ।
माइखौ जेब्ला जों मिलाव हैैयो अब्ला मा? माइया मोननै महर लायो मोनसे माइरं आरो मोनसे गुन्दै। दा जोङो माइरंखौ जोङो मानसि हारिया जाबाय गुन्दैखौबो ओरै जोङो जिब जुनारफोरनो जिउआरि बुस्थुनो होनो हाबाय जेरेखम दाउ, अमा मैसो ओ मोसौ बायदि बायदि। जोङो बेफोर आबादबो होनजायो आबाद होनबाबो दाय गैया मानो होनब्ला जोंनि जिउ खुंनायाव जोङो थांना थानायावहाय बाहायनाय बुस्थ बुस्थु जोंखौ हेफाजाब खालामनाय बुस्थुखौनो जों आबाद होनबाबो जेबो अरजाया। बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो आरोखि दा नोंथाङा आंनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिथिबाय माइ आबादनि सोमोन्दै मिथिलाय माबाफोर मिथिनांगौ दंबावो नामा आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो ओ गोसो जादों नामा दा नोंथाङा बुंनो हागोन दे नोंथां।
औ दाथ' जों आबाद होनब्लाथ' ओम गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हायो नङा होमब्ला। दा मैगं थाइगंनिबोथ' आबाद मावनो हायो जों। औ दा माइ होनोब्ला नोंथाङा नोंथांनि जायगायाव माने मा मा रोखोमनि माइ गाइयो?
अ अब्ला जोंनि जायगायाव
औ माइखौ अनेक रोखोमनि माइ दङ जेरेखम माइमा दं मायसा सालि दं, आसु दं, बावा दं, जोसा दङ बिदिनो रनजित माय दङ गोब गोबां रोखोमनि माइ दङ नोंथां दा आंनि बेलायावहाय ओ जोंनि जायगायाव बांसिन जोङो रनजित माइ गाइयो आरो जोसाबो गाइयो दा बेखौनो गाइयो बिदिनो माबायाव हाय ओ दै बाना दै लोमग्रा जायगायाव जोङो आसुखौ बावो आसु बावा गाइयो बेबायदिनो नोंथां। दा नोंथांनाव आं सों सोंनिसै ओ नोङो मायफोरनि मादाव हाय बबे माइखौ साबसिन आरो हामसिन जानो गोथावसिन मोनो नोंथां?
औ आंथ' दा जोसाखौबो मोजां मोनो आरो रनजितखौनो जानाय जायो आरो जोंहाबो न'आव बेखौनो मोजां मोनो आरो।
औ औ। मोजां गासिबो मोजां गासिबो माइआनो मोजां खिन्थु जोसाया औ जोसाया बुंनो थाङोब्ला एसे साबसिन माने बेवहाय गोथाव मोदोमो। आरो जानोबो मोजां मोनो आरो दंबावो जोंहा माइब्रा। जायखौ होनो जोङो माइब्रा। आथा गोनां बेखौथ' नोंथांङाबो मिथिखागौ जानांगौ माइब्रायाबो जे बेबोथ' जोंनि माखासे बिद दिनो ओ जामुं जानाय बिदिनो
औ
फुङाव जों सिखारनानै साहाजों जायोना आलादा ब्रेकफास्ट जायो बेफोराव सोलियो। एनथाब जानाय बिदिनो जों बेखौहाय दमासियाव बाहायो फिथा बायदिसिना सेवराय बायदिसिनायावहाय बिराद मोजां खामानि होयो आरोखि बियो बेबोथ' मोनसे माइ हारिनिनो माइ।
आ नोंथां बिनि अनगायैबोथ जोंङो बिराद आबाद दंना जेरै माइनि आबाद फाथोनि आबाद दहाय नोंथाङासो एसे सिगां बुंना थांदोंमोनना फाथो फाथो होननानै बुङोब्लाथ' मा बिनिफ्राय नारजि जायो।
औ जायो।
बिनिफ्राय फाथोआ अनेक रोखोमावहाय जोंखौहाय हेफाजाब होयो फाथो आबादा नोंथां।
औ औ
फाथोसिनायावबो हेफाजाब हो जाबाय आरो मा दिरुं बे दिरुंखौ फाननानै जोङो फैसा मोनबाय। आरो मा बिनि बिलाइआ जोंनि नारजि ओंख्रि बा नारजियावबो खामानि होबाय बा जों गोथाङैबो बिनि खाग्रोमोना बेखौ फाथो दोलो होनो जायखौ जों फाथो गोखा बिदिबो जाजायो। जिखुनु जाया बिराद मोजां खामानि होयो आरोखि बे नोंथां।
औ नोंगौ।
दा नोंथाङा मा मा मैगंफोरनि बा आबादफोरनि बागै मिथिगौ एसे फो फोरमायदो दे नोंथां।
औ आंथ' दा आबाद होनोब्ला जुखाम आबाद होननायखौ जुखाम आबादखौबो मोनथियो।
औ औ
आबाद होनोब्लाथ' दा सबायफोरखौबो आबाद मावनानै जानो हायोना।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा जुखामाबोथ' गोबां जोंनि जायनि थाखाय मोजां।
नंगौ नंगौ।
जुखांया जुखाम आबाबाद आबादाबो।
उम
दा जोंनिखै बेफोरबायदिनो जुखाम आबाद सबाइ आबाद मैगंनि आबाद मावनाय जायो आरो माइ माइरं ननि आबाद मावनाय जायो आरो औ दा आबाद
दा जुंखाम आबादखौ नोंथाङा मि मिथिखागौ मोजां। बिराद मोजां बेबो हेफाजाब होयोमोन जोंनि सुबुंनि जिउ खुं खुंनायावहाय जों बेखौनो आबाद मावनानै जिउआव थांनानै थांगासिनो नोंथां ना?
औ।
दा दस्रा आबादफोरनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो?
दस्रा आबादफोरनि बागैथ' दस्रा आबादफोराबोथ' मोजाङानो दा मैगं थाइगंनि आबादाबो मो जानो
औ।
बुंनो थाङोब्ला। दस्रा आबाद होनोब्ला दा थावनिबोथ' थाव बानायनायनि आबादबोथ' मावनो हायोना।
नंगौ नोंगौ औ
औ बेसर आबाद फेलेंगि बायदिसिना रोखोम रोखोमनि दं थावन बानायनो थाखाय औ।
औ
बेफोरनो आरो जोंनि थाखाय हेफाजाब होयो आरो जोंनि जानाय लोंनायाव माने जेबो मुलि
आथ बेनि अनगायैबोथ' गोबां आबादफोर दङ बेथ' मैगं औ नंगौ नोंथां बेनि अनगायैबोथ' मैगं थाइगंनि आबादाथ' बे थांबाय आरो जोंहा आबाद होननानै बुङोब्ला' थ' मा जोङो ओरै जिउआरारि आबाद खालामनाय जेनेबा दाउ अमा हांसो मोसौ मैसो फिसिनाय बिसोरबोथ' मोनसे आबाद होनजायोना नों थां औ दा बेफोरखौनो जोङो मा फाननानै मा जोङो नांगौखिनि रांखौ जों जगायनानै गाव गावनि जिउआव माखासे ओ नांगौ बेसादफोरखौ जोङो बेखौ आबाद खालामनानै फाननानै जों बायना लानो हायो जेरखम जोङो फरायनायाव होन गाननायाव होन जोमनायाव होन बिदिनो देहाफोरा माबा मोनसे जेंना जायोबा जोङो बेबा मेडिकेलाव बा डाक्टारनाव लांनायावहाय मुलि बायनायाव होन दा बेफोरजोंनो सोलाय सोल' जायो आरोखि बेफोर आबादा जोंनि थाखाय गोनांथार आरो जों खालामनो रोंनांगोन
औ नंगौ
जोङो बेफोरखौहाय जोङो बाव बावनो मोननाय नङा बा जोङो आबादखौ जोङो नेवसिनो मोननाय नङा हागौमानि जोङो सोलोंनांगोन मोजां मोजां आयदानि सायावहाय आबाद मावनो औ नंगौ नोंथां
औ
दा जोंना समनिबो आंखाल नोंथां समाबो नै जोबनानै फैबाय दा नोंथांखौ लोगो मोन्नानै बा नोंथांजों आबादनि सो सावरायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आं नोंथां दा
नोंथांनिसिम साबायखर बाहरबाय
दा जोंहा उननिस समावहाय लोगो मोनफिनगोन बा मोजां आयदानि सायावहाय सावरायलायगोन होन्नानै आं आसा थाबाय मिजिंथिबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां औ आंबो
औ नोंथां
औ
अब्ला नोंथां दोनथ'लायसै ने ना मा होनो नोंथां
औ दे नोंथां दोनथ'लायनोसै दे होमबा
औ दे दे दे